हेलौ
औ हेलौ नोंथां
औ नों थां खोनादों ना
औ खोनादों
औ नोंथां मा खाायगासिनो होनबालाय
नै नोंथां जिरायनानै दं
अ मोनानि जामुं जाबाय नोंथां
जाखांबाय नोंथां जानायालाय
अ औ औ ओमफ्राय नोंथां खबर सबर बोरै सोलिगासिनो
बिदिनोसै नोंथां गेजेरावनो
अ औ
नोंथाङालाय
आंनाबो बिदिनो दंसाबो नोंथां गेजेरावनो
ओ
औ दा नोंथां जेबो खालामथ'वाखैबा दायो
औ नोंथां
औ होमब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव फंनैसो सावरायलायनो हागोननाा दसे सम
औ हागोन नोंथां हागोन
अ बिदिब्ला नों ओ दा जोंना आयदायानो जाहैबाय ओ
मिथिंगायारि खैफोद औ दा नोंथां जोंनि दा दा जेन'बा, दे जोंनि सुबुं समाजाव मिथिंगानिफ्रायबो जों गोबां खैफोद मोनो आरो गोहोमखो, बुग्लि जायो। मिथिंयारि खैफोदनि बागैनो नों। नोंथाङा। फंनैसो ओ जा। नों नुनानै मोननाय बा मोन। दांनानै मोननाय बैफोरखौनो आंनिसिम। ओ नोंनि राव फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा जा एसे मिथिगौ बेखौनो फोरमायना होदो।
औ। जोंहा मिथिंगायारि खैफोद बुङोब्ला जोंहा। जोबोर गिथावना। आरो। मिथिंगायारि खैफोदा बेफोरनिदि जोंहा बायदि बायदि रोखोमनि मिथिंगायारि खैफोदफोर फैयो जेरै जोंहा बांग्रिं फैयो। बेनिनो अनगा बारहुंखा। बिनि अनगा। अखा खोरोमनायजों जोंहा सार अन्थाइ। बेनि अनगा जोंहा। दै बाना फैयो आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंहा जोबोर गिथावना गिथावना। मिथिंगायारि फै खैफोद फैनो हमो दा जोंहा मोनसे खोथायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा बारहुंखा फैबाय दा बेफोर बारहुंखाया फैयो। ब्ला जोंनि बे ओनसोलाव जोंहा थानो थाखाय जोबोर गोब्राब जायो। जेरै जोंहा। बुंनो थाङोब्ला जोंनि थाग्रााखुलि न'खौ बे बारहुंखा। फैयोब्ला जोंहा बायनो हमो एबा थिंफोरा बायदि बायदि रोखोमनि मुवा बुस्थुफोरा बिरखारनो हमो। बारहुंखाया जोंनि। बेफोरनि अनगायैबो बायदि बायदि रोखोमनि मुवा। बेसादफोरखौ जोंनि खहा खालामना गालाङो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा आबादफोर मावो दा बेफोर आबाद मावो बायदि बायदि रोखोमनि जेरै जोंहा माइनि मावो आरो। बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा बिफां लाइफांफोर गायो। ओ बे मि। मिथिंगायारि खैफोद फैनायनि जाहोनाव जोंहा बेफोरबायदि बायदि बायदि रोखोमनि बागानफोर खालामनाय जेरै जोंहा थालिर बागान जेरै जोंहा गय बागान बेफोरनि बागानखौ बेफोर। बे मिथिंगायारि खैफोद बारहुंखाया फैनानै जोंनिखौ बारहुंखा बारनानै जेरै सिफायनो हमो एबा बुस्रांलांनो हमो जोंहा माइ गायो। आबाद मावो बेफोरखौ। गावनि गोहोजों बेफोरखौ लांदां एबा समान खालामलाङो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा बांग्रिं फैयोब्ला जोंनि थाग्रााखुलि न'आनो गुरुबनो हमो आरो बेनि अनग जायबो हाफोरा गावस्रानो हमो गुबुन गुबुन जोंहा बेफोर बा बारहुंखा बांग्रिंनि जाहोनाव जोंहा जोबोर खहा जायो दा बिनि अन अनगायै जोंहा बुंनो थाङो ब्ला सारन्थाइनि बुङोब्ला जोंहा सारन्थाइया बांसिन बे जोंनि कारेन्ट बेफोराव जोंहा बांसिन गावनो हमो आरो बिनि अनगायैबो जोंनिनो न' न'आव गायना लानाय गिदिर गिदिर बिफांफोरखौ गावना नै गावस्रांनो हमो एबा गावसनो हमो एबा गाव खावनो हमो दा बेफोरनि जाहोनाव जोंहा बे उन्दैनि बिफाय गायनानै देरजासिम फेदेरनाय बिफाङा जोंनि थाखाय जोबोद लस गोनां जायो आरो बेफोरल' नङा जोंहा बिनि अनगायैबो गोबां लस जायो जेरै जोंहा दैबाना बुंबाय दा बे दैबानाया जोंनि जोबोर खहा खालामो जेरै जोंहा बुङो जोंहा न'आव फिसिनाय बायदि बायदि रोखोमनि जुनारफोर अमा बोरमा मोसौ बायदि बायदि रोखोमनि जुनारफोरा बेनि अनगायैबो जोंहा गाव गाव जानो थाखाय बायदि बायदि रोखोमनि आबाद मावो एबा जोंनि न'खर फ्राव गोबां मुवा बेसादफोर दोनो दा बेफोरखौ बारहुंखाया अ दै बानाया खुरखानानै एबा बुखारलांनानै नैबे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम लांनो हमो दा बेफोरनि जाउनाव जोंहा बे गोदो गोदायनिफ्राय थिना दोननाय मुवा बुस्थुफोरा एबा जोंनि फिसिनाय बायदि बायदि रोखोम रोखोमनि जिब जुनारफोरा जोंहा गोमानो हमो आरो बेफोर गोमानायावनो जोंहा जोबोर खहा जायो आरो बिनि अनगायैबो जोंनि जिउखौबो खैफोदाव खोख्लैयो जेरै जोंहा दैबाना फैयोब्ला जोंनि देहाया जोबोर गिनाय मोनो दा बेफोरनि जाहोनाव जों जोंहा दैबानाजों बुखारलांजानो गोनां जायो आरो बिनि अनगायैबो बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा खहा जायो आरो बेफोर जोंनि थाखाय जोबोर गिथावना दा नोंथांनो आं बेफोरबायदि बुंना होनायनो नोंथाङा आंनि बेफोरबायदि बुंनाय बा फोरमायनायखौ माबायदि मोनदों।
अ नोंथां नोंथां। माबा गावनि मोन्दांथि आंनो ओ फोरमायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय ओ गोजोननाय थाबाय।
औ दा नोंथाङाबो नोंथांनि नुनाय एबा मिथिनायाव आंनो बेफोरनि सोमोन्दै सुंद'यै फोरमायनायनो हागोनना नोंथां?
अ हागोन नोंथां हागोन।
अ अब्ला बुंनायसाय
दा जोंहा मिथिंगायारि खै खैफोद होननानै बुङोब्ला मोनसेल' नङा मोननैल' नङा गोबां दङ जोंहा मिथिंगायारि खैफोदावहाय नंगौना नोंथां औ दानि बावैसो नोंथाङानो बुंलांखानाय बायदिनो जोंहा मिथिंगायारि खैफोदाव ओ माखासे खैफोदफोरखौ जों ओ नुनो मोनो बा नुबाय थायो आरो जावले जावले जाफेबाय थानाय खैफोदफोरानो जाहैबाय जोंहा दैबाना बारहुंखा बांग्रिं मावनाय सार अन्थाइ गावनाय बैफोरबायदिखौ जोङो जावले जावल्ले नुबाय थानो मोनो आरोना नोंथां। औ दा थिग बेबायदिनो जोंहा मिथिंगायारि खैफोद बेखौनो जोङो नायनो थाङोब्ला बा बुंनो थाङोब्ला जोङो बुंनो हागोन जे जोंहा ओ सुबुं आबादारिफोरा जे ओ माखासे फोथारफोराव बा बबावबा फोथार दुब्लिफोरावहाय आबाद गायनानै दोनो गावनि ओ न'खर संसार जानायावहाय नांगौ जानाय बा माखासे गोनांथि फोरखौ बुंनो थाखाय नाथाय मिथिंगानि मिथिंगायारि खैफोद जाय दैबाना बियो माब्लाबा मा माब्ला समाव फैयो बे मिथिया बेहा जेबो सम गैया खा थाइम गैया जायनि खार'नाव ओ जेब्ला ओ बे दै बानाया फैनानै आबादारिनि आबाद फसलफोरखौ लोमसावनानै सिलिंखार खालामलाङो अब्ला जोंहा आबादारिया गोबां दुखु दाहाजों भुगिनांगौ जायो आरो जों बे जाफेरबाय थानाय जोंहा जाथायखौ जों गोबां नुबोनो मोनदों जोंनि समाजाव आरो बेल' नङा जोंहा जोंनि समाजाव गासिबो सुबुं रां रुफा गोनां नङा ओ न'गंसे लुनो थाखाय गोबां खस्थ'नि गेजेरजों सोलिनो हायो। गैया आरोना नोंथां। दा बे न'फोरखौबो जोंहा मिथिंगानिनो खैफोद सोमजिनाय मोनसे दंङ जाय बारहाव बारहुंखा बे बार बारयाबो जोंनि न' बांखौ माब्लाबा समाव सिउ सिउ फैनानै गोलोमदै गगार गगार जों न'खौ लुयो गोबां खस्थ'नि उनाव। ओ जोंनि न'आ दसेनो बा ओ दसे समावनो बारहुंखाजों बुखारलांजानानै बायफैजोबो बा सिलिंखार जाजोबो आरो दा बैफोर फोरनो जोंनि सुबुं समाज। गोबां गिथावना आरोना मिथिंगायारि खैफोद बुंङोब्ला। जोंहा गोबां। मिथिंगानि माखासे खैफोदजोंबो सुबुंफोरा भुगिनांनो गोनां जायो बेहा मिथिंगायारि खैफोदा फैनो फैनायनि टाइम गैयाबा टाइम थाया आरोना नोंथां। माब्ला फैयो माब्ला। थांङो जों बेखौ ओ मिथि बेल' नंङा दहाय मुंलांलांखानाय जोंहा बांग्रि। जाय बांग्रिआबो। जोंनि बेसेबांबा खस्थ'यै लुनाय न'फोर न' बां। बिलदिंफोरखौ दसेनो फैनानै दसे बिदिनो गुग्रुब सुग्रुब बायख्रब होजोबो माने। आरो बैफोरनो नंगौना नोंथां।
औ औ।
औ दा बिदिब्ला नोंथांजों जोंहा। मिथिंगायारि माखासे खै बागै फंनैसो सावरायनो मोननानै ओ नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय। खौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ औ नोंथां आंनिफ्रायबो।
औ दे होमब्ला नोंथां।
औ।